हेलौ
हेल' औ
ओ गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय बावहरफिन बाय
औ
दा नोंथाङा मानि सोमोन्दै रायजलायनो हरदोंमोन दा बेखौ नोंथाङा बुंदो औ
जों दा गामि आरो टाउन बे मोननैखौ लानानै रायलायनो सानदों
औ
ओ आं दा नोंथांनाव सोंग्रानोसै
औ
ओ नोंथाङा गामि आरो टाउन
औ
बे मोननैनि गेजेराव
औ
माबे मोनसेखौ साबसिन मोनो आरो मानो मानि थाखाय आरो गाज्रि मोनोबा मानि थाखाय मोनो बिनि बागै एसे गोलावै फोरमायना होदो
औ जागोन नोंथाङा आं फोरमायनोसै बिदिब्ला ओ दा जोङो आवगायनोसै आङो गामि होनना बुङोब्ला गामिखौबो मोजां मोनो टाउनखौ मोजां मोनो टाउननियाव टाउना जाहैबाय ओ टाउननि बारहावाया जाहैबाय इसे गाज्रि आरो मानो होनबा गारि मथर खारनाय ओ ओ बिदिनो मोनाब्रुं नाय गेसाव गोफोन एसे ओ एसे ओ बारा साखोन सिखोन थाया मानसिफोरा । एसे मा होनो जाब्रा जुब्रा मोनामब्रुं मोनामब्रुं बेफोरो गेसाव गोफोन नाला ओ ड्रननि ड्रेननि मा होनो मोनामनायफोरा एसे बाङो जेरैहाय बिदिनो ओ गेसाव गोफोन बिदिनो थाम्फैफोराबो बारा जायो । बारायो ओंखायनो ओ इदिनो थाम्फैफोर अरजा ला बायना बेरामफोरबो जानो हागौ बेफोरबायदि जायो आरोखि । ओमफ्राय बिदिनो ओ गामि ओनसोलावबाथाय एसे मा होनो जेबो जायो बदि मानो होनबा गामि ओनसोलाव जायोब्लाबो माने गेसाव बारहावाफोरा मोजां आरो थान्दा गुसु गुसु टाउनावहाय ओ ओ गारिनि दुंनाय ओ गारि सालायनायदों बिदि गरमाबो एसे बाङो टाउनाव गामियावबा एसे ओ बिफां दंफां लाइफांबो थायो नालाय बेनिखायनो एसे ओ हाबसो हाबसोनानै दंफां सिं साया सिङावहाय जों जिरायनानै थाङो हायो आरोखि । आरो बिनि उनावहायबो ओ गा गारि जेनेबा ओ टाउनावहाय बिदिनो ओ गोबां ओ रांनि ओ रां आरजिनाय लामाफोरा बांसिन थायो आरो । गामियावहाय एसे खम जायो । जाय जाय हा हा दङ गामि ओनसोलावहाय हा हा हु थायो बिसोरो खेथि बाथि मावनानैबो गोबां ओ बिगा बिघा हा गोनांफोरा, बिसोरो खेथि बाथि मावनानैहाय जानो हायो आरो बिदिनो, गामि ओ टाउन ओनसोलावबो जायहा हा बांसिन थायो बिसोरहा ओ गोबां ओ बिसोरो बिल्डिं, फोर न' लुनानैहाय बिसोर रुम भाराबो होनानै, जानो हायो औ ओ बिदि खामायनाय लामाखौ लानो हायो राहा लामाखौ लानोहायो न'खरबो सालाय लांनो हायो बिदिनो आरो गामियाव गामियावबो बिदिनो जाय हा खम बिसोरबो एसे, सोलिनो एसे गोब्राब जायो जेरैहाय जेरै जेबो बिजनेस पाति जाया बिजनेस मावग्राफोरा बिहा दङ जायहा गैया गैयिया गैया, बेफोरबायदि आरोखि गामि ओन सोलाव ओ गैयाब्लाबो ओ गामिनि बारहावाखौनो मोजां मोनो बांसिन, ओ जौ जौसेयाव जौ जौ जौसेयाव, जौसेयाव स्निजि जौखोन्दोखौ गामिखौ मोजां मोनो फ्राय ओ मा होनो टाउनखौहाय ओ जौसेयाव, याव जौसेयाव थामजि जौखौन्दोखौ बांसिन थामजि जौ
जोंथ' बासिनोबोहाया जाहैबाय, औ औ ओ आं नोंथांनाव मोनसे सोंबावनि, ओ नोंथां लांङा ओ टाउनाव आलासि दंना गैया?
टाउनावथ' बिदि आलासि, दङ नाथाय बियो जाहैबाय गुवाहाटियावसोहाय दङमोन, दा बिसोरो गुवा टिब्लाबो बिसोरो गामि एरिया सिं गोजौ हाजो एरिया गोजौआव, सो जाहैबाय आरोखि,
औ ओमफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे सोंनि ओ नोंथाङा, गामिनि आलासि आरो टाउननि आलासि माबाफोर फाराग नुहुरो नामा?
गामिया औ नुहरो जायहा ओ हा खम, बिसा जेबो मा होनो जेबो साख्रि बाख्रि जेबो, ओ इनकामिं लाइननि, गैया साख्रि बाख्रि गैया बिसोरा मावनानैसो जानो गोनां जायो नालाय जाय हा खम बिसोरखौ, बिसोरहा बहुद फाराग दङ आरो जाया, हा बांसिन दङ बेहा माने आबादजों बा एसे हेल्प मदद जायो आरो अ हा थायोब्ला हागैयाबाला मदद जाया, जेरैहाय बिदिनो खेथि बाथि मावनो, ओ मावनायनि ओ हा गैया बा माबा मोनसे, मावनानै बा बानायना लानानै बिदि रांखावरिनि लामा गैया बेफोरबायदियाव ओ एसे गोबां गोब्राब जायो आरो टाउन एरियाखौ गामियावहाय एसे ओ हाजिरा मावनानै जानाय टाउनावबो हाजिरा मावना जानो हायो नाथाय ओ बांसिनानो टाउन एरियानिखौ एसे, ओ सोलिना जानायखौ गोब्राब नुयो आरो गामि गामियारि ओनसोलाव जेरैहाय, नोङो सोरनावबा अननानै ओ माबा मोनसे मुवा नांगौ जानायखौ नों बिख'ना बिनाबाबो लांनो हायो।
औ हायो
ओ टाउनारि ओनसोलावहाय नोङो माखौबा नोङो बिनानै लांनो हानो नागिरा। आरो रावबो सुबुंङा हरनो नागिरा। औ ओ गामियारि ओनसोलावबा औ। गामियारि ओनसोलावबा ओ अनलायनाय थायो एसे गामियाव। ओ टाउनावबा ओ बिदिनो।
ओ मुवा बेसादफोरखौ हरनाय जाया बा अनलायनाय अनलायनायफोरा एसे खम जायो आरोखि।
जायो जायो औ नों नोंथाङा बै टाउननि आलासिनाव हरफोर थाहैफेरबायना? मालाब औ सानबैसेसो थाहैफेरगो ओरैनो।
थाहैबाय ओरैनो गोदो उन्दैयावहाय आङो ओ नैरोजा ओ जि जि मायथाइाव थाहैदोंमोन जेब्ला औ गुवाहाटियाव हाजोआव पाहारावहाय थाहैदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरो मा होनो सामफ्रोमबो ओ जौ फानोमोन बिदिनो। जौ फानो बिदिनो जौ फानब्ला बिदिनो ओ सोलिनो गोबां खस्थ' जायोमोन जौल' फानाबानो मोनजायामोन
औ औ औ ओ नोंथाङा बे जोंनि गामि ओनसोलाव हर थानाय आरो ओइजों टाउनाव हर थानाय दिडिफारेन्सफोर मोनदों नामा माबाफोर
दिफारेन्सखौथ' जेबो मोना हरफोरावथ' बिदिनो टाउनावथ' गारि खारो नालाय गामि ओनसोलाव गामि सिङावथ' ओ गारि खारनायखौ ओ खम। खम खोनायो ओ टाउनावथ' गोबां गारि खारो औ माब्ला माब्ला सिखाव सिथोम फैयो बेखौ जोङो रावबो फाथ्थाखौनो मोना। औ औ आरो माबाफोर माबा मोनसे गोमानोबो हा गोमानो हानाय औ हुबिदाबो थायो औ।
फोराव गोबां रोखोमनि गोबां हमना ला गोबां देश बिदेशफोरनि मानसि फोयोथ'
औ फैयो औ
फैयो गाज्रिबो फैयो।
औ।
जोंनि गामिफोराव आरो गामि ओनसोलाव बिदि बेलेगनि ओरै फैसोनानै थानायबो जाया नालाय।
औ
टाउनफोराव थाफैदलाबायनाय रुम भारा लानाय मानाय।
औ।
रोखोमनि मानसि लोगो मोनो आरो ना।
औ।
औ औ
बेनिफ्राय बेनिफ्राय नोंथाङा आरो माबाफोर ओ सोंथि सोंनो दङबा ओ सोंनो हागोन
ओ सोंथिया। ओ दे नोंथाङा सोंलाय आंखौ।
ओ ओ सोंनांगौआ जाहैबाय नोंथाङा ओ दासान्दि गामियारि ओनसोलाव माबायदि माबायदि ओ ओ गामिनि सुबुंफोरा माबायदिहाय ओ रायजो जानानै दङ' आरो ओ नोगोराव थानाय बा टाउनाव थानाय ओ सुबुंफोरा माबोरै मा माबायदिहाय ओ संसार जानानै दङ' बेफोर-बेफोरखौ नों थाङा एसे गोलावै गुवारै ओ फोसावनानै होदो। बा फोरमायनानै होदो बेखौ आङो नोंथांनिसिम ओ मोन्थिनो हास्थायबाय।
औ ओ आंथ' गामिनिसो जाहैबाय नालाय जोंनि गामियाव थ' दा दैज्लां बोथोर सफैदों नालाय।
औ।
गायनाय फुनाय आबाद मावनाय माने मानसिफोरा गामिनि जोंनि गामि ओनसोलनि मानसि फोरा दा दा दैज्लां बोथोरावहाय गासिबो गावनि गाव गावनि खामानियावनो मुखुब जाना थायो जेरै माइ गायनाय। खोथिया फुनाय हालेवनाय आलि दान्नाय। माने जोंनाव दा फिस्टिबोल बादिसो जाना दं आरो। जोंनि गामि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोरा। बयबो गाव गावनि खामानियाव मुखुब सोरबा सो सोरनावबा हाजिराबो मावहैद
औ।
सोरबा सोरनावबा सावरिबो जाहैदों। बिदि सोलिदों आरोखि जोंनि गामियावहाय।
औ।
ओमफ्राय टाउननिखौथ' आं ओरै बारा मिन्थिनाय नंला। टाउनफोरावथ' आरो बिदि आबाद मावनायबो जाया नालाय।
औ।
बुहुद कम।
औ।
टाउनन्नि मानसिफ्राबो आबाद मावनो थाव दा बायदि दैगङाव हा लाफैनानै आबाद मावफैनायबो थायो जामि ओनसोलाव।
औ।
किन्थु जोबोद खम जायो आरो। बिदि हा लाफैना मावनाया।
औ।
बेजोंना आरो बांसिनानो जब मावनायासो थायो नालाय टाउन ओनसोलाव।
औ औ।
जब मावनाय सोरबाबा गामिनिफ्राय थांनानै रुम भारा लानानै ओ खामानि मावनाय कम्पानिफोराव।
औ।
बिदि बांसिन सोलियो आरोखि।
औ नंगौ। ओ नोंथांनिसिम ओ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों आं। ओ दा जोंना समाबो जाबाय। दा जोंङो ओ नोंथांनिसिम जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय आं ओ गोबां। ओ बिदिनो जोंङो रायलायनानै आं गोजोन्नाय मोनबाय।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन्नाय बावहरनाय जाबाय नोंथां। औ दे दे साबायखर नोंथां।